लांनाय नोंथां
हेलौ
औ खोनादों दे
औ नोंथां खोनादों दा नोंथां
औ औ खोनादों
अ मा खालामदों नोंथां
दाथ' दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै
औ ओरैनो दंबा दसे नोंथांजों आंबो ओरैनो दङ नोंथां
औ औ
नोंथांजों दसे सावरायजागोन नामा नोंथां
अ सावरायनो हागोन नोंथां आं गोदैनो दंफैयो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि बर' समाजा माने गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि जौगाबोखोब बिनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन
औ दे नोंथाङानो एसे बुंग्रोदो बेनि बागै
ओ बर' होनोब्लाथ' ओरैनो गोदो गोदायनिफ्राय बर' हारिया बर'फोरा हाग्रा सेरफोराव थानानै समाज दानो मोजां मोनग्रा हारि होननानै बुंनांगोन आरो
औ नोंथां औ
बर'फा बर'फ्रा सोहाव थानो मोजां मोनामोन सिगांनिफ्राय बांसि बांसिन गामि हाग्रा सेर बा सेर बेफोरबायदियाव थानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो आरो जों बेखौनो नुबगदों
औ नोंथां औ माने मिथिंगायाव थानो मोजां मोनग्रा आरोना नोंथां
औ नंगौ मानोना बर'फोरनि साननाय बायदिब्ला बर'फ्रा गावसोरनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो जाहाथे मोनो बेनिखायनो मिथिंगानि साखाथि फाखाथियाव थानो मोजां मोनोमोन आरो आरो दासिमबो जोङो थानायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां
आरो दासिमबो थानाय नुनो मोनो नाथाय सिगांनिफ्राय दायो बे टाउन सोहोरावबो गोसारनायखौ नुनो मोनबाय आरो मानोना दानि मुगाजों गामि गफायाव थानानैल' जालाना खामानि दामानि बेबायदि नागिरनो थांनायाव जोङो सोहोरावबो थांनांगौ जानानै फैबाय आरो बेखायनो दा बर' औ बेखायनो दा बर' बर'फोरा गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारनानै दं आरो हाग्रा सेर बा दैमा सेर बेफोरावल' थानानै बर'फ्रा दा गैलिया बेबायदि आरो नोंथाङाबो बर'फोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा बर' समाजनि सोमोन्दै फंनैसो?
बुंजागोन नोंथां औ नोंथाङानो बुंखाबाय माने औ बर'फोरा माने हाग्रा सेराव थानो मोजां मोनो बेथ' नंगौआनो। जेर औ आरो दासिम बर'फोरनियाव मोनसे हुदा दंना बे हादान सिफायनाय हुदाया
औ नंगौ
बेबोथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ना
औ खारलुं स
दाबो आरो
सल'मायाव फ ददों सल'माया सोदोममोन नोंथां?
खारलुङा चितरन्जन मुसाहारि मोननिमोन नोंथां।
अ अ अ नंगौ बिथाङा फोरमायदोंमोन ना खारलं सल'मायाव
औ बे हादान सिफायनायनि बागै
औ बर'फोरा दाबसे जायगायाव था थानो मोजां हादान सिफायबाय थानो मोजां मोन बेबायदिनो हाग्रा सेर सेराव थानो मोजां मोनो बेखौ बिथाङा फोरमायदों आरो स सल'मानि गेजेरजों
सल'मानि नामखौबो बेखौनो लानानै दोनदों खोमा ना बिथाङा खारलुं सल'माया
औ नोंगौ।
बे औ जायगा दाबसेयाव थाथेरैफोरखौनो खारलुं होनो ना नोंथां?
औ औ नंगौ
औ दासिमबो बे हादान सिफायनाय हुदाया जोंनि बर'फोरनियाव नुनो मोनो आरोना नोंथाङा
ओ बर'फोरनि स संसार जानायाव बिदिनो जिब जुनार फिसिनायफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
जिब जुनार फिसिनाया औ जेरै दाउ अमा बोरमा मोसौ बिदि फिसिनानै माने एसे एसे जौगाबोफिनबाय आरो ना सिगांनिख्रुइ बर' बर' आइजोफोराथ' आथिखालाव बयबो दाउ अमाखौ फिसियोआनो आरो बेखौ फाननानैनो खायफा खायफा न'खरबो सालायो बेफोरनि फालांगि मावनानै आरोना गावनि नांनायफोरखौ सुफुङो फिसा फिसौफोरनि औ नोंथां। फिसा फिसौफोरनि नांनायफोरखौ बेफोरजोंनो सुफुंनानै होयो आरो।
रांखान्थि हालोदाव लोरबां नंलिया आरो एसेबां मानिे गोदोनि रुजुनायाव।
औ नोंथां औ एसे जौगासिनबाय आरो सिगांनिख्रुइ
आरो जाव नुयोमोनदि दाउ अमा बोरमा बेफोर औ
औ
दे बुं नोंथां
आथिखालाव आरो लेखा गोरोंबो जाबायना सुबुंफ्रा एसे। साननाय हनाय माबाया
औ
बारासो जादो आरोना साननो हानाय गोहोआ
औ
सिगांनि समावदि लेखाफोरखौनो फरायानोमोन ना गोदोनि समाव
औ औ
दे नोंथाङा
गोदाय ओरैबायदि नुयोमोन औ औ गोदो गोदाय जों ओरैबायदि नुयोमोनदि दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ जोङो ओ एसेबां मानि फियामोन आरो न'आव ओरैनो माफा मानै बेफोरबायदिल' फिनाय फिसिनाय जोङो नुनो मोनोमोन।
औ न'आव जानो थाखायल' आरोना नोंथां?
औ।
औ।
बेखौ सोलायनानै जोङो दा फार्मिं फार्मिं खालामनाय बेयाव सहैबाय आरो दाउनि फार्मिं। बोरमानि फार्मिं अमानि फार्मिं बेबायदियाव सहैबाय आरो जोङो ओ बे खौ माने जोङो रांखान्थि मा होनगोन बे खौ इक'नमिकेलि लांनाय जाबाय सिगाङाव एसेबां मानि बिदि खालामामोन न'आव जानो थाखायल' फिसिनाय जायोमोन आरो ओरैनो दाउ बोरमा हांसो बेफोरखौ नाथाय आथिखालाव फार्मिं खालामनानै रांखान्थियारियै
औ माने बिजनेस बिजनेस लाइनाव लांबाय आरो ओं।
औ। ओ बेनि अनगायै नोंथां ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
बर'फोरनि जानाय लोंनाय औ नोंथां। जानाय लोंनाय माने ओंख्रिफोर नामा नोंथां?
औ औ नंगौ मैगं थाइगं बिदिनो।
औ औ औ जेनेबा बर'फोरनि जानाय ओंख्रिफोरनि मादावथ' मुंदांखा ओंख्रिफोरा जाबाय जेरै सबाय साम' अनला दाउ आरो बिदिनो नारजि अमा बिदिनो गोबां दं आरो आरो माखासे बे मुलि हारिनि मैगंफोर जेरै मानिमुनि खिफि बेन्दों खेरा दाफपिनि बेफोरखौनो जायो आरो बर'फ्रा।
औ औ। आरोबाव बर'फ्रा सिगाङाव रां ओ बिजनेस लाइनाव एसेबां मानि गैयामोन ना नोंथां?
औ गैयामोन नोंथां।
औ नाथाय आथिखालाव बिजनेस लाइनावबो जोङो गोसो होनायखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथाङाव बर'फोरनि बयबो बे बिजनेसा नोंथांनि नोजोराव गोग्लैदों बुंनो हागोन नामा फंनोसै ओरैनो?
औ आंनि नोजोरावथ' बिजनेसा फिसानिफ्राय फिसाफोरनि मादाव जेनेबा बिदिनो दाउ अमा फिसिनायाबोथ' मोनसे बिजनेस जाहैबाय फार्मिं खालायनानै बांसिना फोर लानाय नारें बागानफोर लानाय बेफोरबायदियाव जोंनि गामि सोलाव माने बिदियाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोन्दों आरो।
औ आरो मैगं थाइगं। मैगं थाइगंखौबो ओ बाजाराव फाननाय जायोना। औ बायस'नाय फाननाय
औ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लांनानै फानहैनाय।
औ औ।
बर' आइजोफोरखौ गोबां नुसैना बिदि फालांगि खालामनायखौ मैगं थाइगंनि फालांगि खालामनायखौ।
औ औ ओ फालांगि आयदायावबो जोङो जोंनि बर' हारिया एसेबां मानि गोदोसोनाय नंलिया आरो आथिखालाव औ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा बर' हारिफोरनि सोमोन्दै?
बर' हारिनि सोमोन्दै आं बर'फोरनि बे माखासे ओंख्रिफोरनि बागैसो खिथानो नों नागिरदोंमोन नोंथां माने माबोरै बोरै स संनाय जायो औ अनला दाउनि बागैनो एसे खिन्थाग्रोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे
अनला संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरं नांगोन। होमबा आरो बे माइरंखौ दसे दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो। बेनि उनाव दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ ओ गोदोनि समावथ' उवालावसो देयोमोन दानिया बांसिनानो बै ग्रिनडार मि मिक्सार ग्रेन्डारावसो बा देनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ
बिदि औ गुन्दै खालामना लाखांनानै दैखौ माने गोदौजासे फुदुंग्रोयो आरो फुदुंनानै बाहाय औ बे अन देनायखौ होबाय फोनानै ओमफाय एरनानै होबाय थानांगौ एग्लुंनानै होबाय थानांगौ आरो फारसेथिं जेनेबा दाउ बेदरफोरखौबो सिगां एवग्रोना लाखादो ओमफाय बे गोदौबाय थानाय समावनो बे बेखौ एवखांनानै अनलाजों होफानांगौ आरो गोदौबाय थानाय समाव। ओमफाय बेनि उनाव एसे खारै होनांगौ। ओमफाय दसे गोबाव गोदौ होनानै जाजानाय जाबाय आरो बिदिनो।
औ नोंगौ। ओ ओरैनो ओरैनो बुंनो थाङोबा औ।
औ नारजि अमाखौ बोरै सङो बेखौ मिथियो नामा नोंथां?
मिथिनायाथ' आं एसेबां मानि मोनथिया नोंथां ओंख्रि संनायफोरनि सोमोन्दै
औ नोंथां बेखौबो नारजिखौबो सिगां बिनियाबो रुग्रोना लानांगौ आरो। दै होनानै औ रुग्रोनानै बेनि उनाव उनाव बोखांबाय सुबाय बेखौ सुफिनबावो रुखांनानै बेनिफ्राय सागंजों साग्लियो।
बाहायबो खारै होनांगौ आरो अनलायाव जेरै खारै होयो बेबायदिनो खारै होबासो गुरै जायो माने नारजिया औ ओमफ्राय बिदिनो जाजानाय जाबाय आरो संनानै।
औ माने बुंनो थाङो बा बर'फ्रा ओ रांखान्थियावनो होन ओ बिजनेस बा थानाय जानाय ओ स्टेेनडार्ड बेफोर नो होन बर'फोरा एसेबां माने ओ माने लोरबां नंलिया आरो दानि जुगाव सिगांनि रुजुनाय जों नायोब्ला गोबां जौगाबाय आरो बर' हारियाबो
औ नोंथां रांखावरियाबो बयनिबो न'आव औ गावनो सलिनो आन्था जाबाय नालाय नोंथां दिहुन्ना लानो हायो औ
आरो ओ बिखिनियानोमो नोंथां ओ जोंनि सावरायनो गोनाङा
दोथ'नोसै नामा?
औ औ दे जोंनि सावरायनो गोनाङा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां औ गोजोनथों।